अ हेल' नोंथां औ खोनादों दे नोंथां।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां ओ जों बर'फोरनि फोरबोनि सायाव आं नोंथांखौ ओ सावरायनो होननानै फन खालामबाय। नोंथाङा सम दोङ ना सावरायनो हागोन आंदो?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ जोङो फोरबो होननानै बुङोबथ' नोंथाङा मिथिखागौ नङा होमबा बर'फोरा मैखोमै बैसागो फोरबोखौ गाव गावनि आंगो फोरबो हिसाबै जों फालियो नङा होमबा। बर'आ गासै मोनबा फोरबोखौ जोङो फालिनायखौ जों गोदो गोदायनि फा फ्रायनो जों नुबोदों जेरै बैसागो फोरबो, आमथि सु वा फोरबो, काति फोरबो, आ-आगोन फोरबो आरो लोगोसे जोङो मागो फोरबो नङा होमबा मागो फो फोरबोआ जोंनि जोबथा फोरबो आरो बैसागो फोरबोआ जोंनि गिबि फोरबो। अब्ला जोङो बै बैसागो फोरबोआव जोङो बयबो गासिबो मानसियानो जिब जुनार दावउसिन दाउला बयबो गोदान महर लायो। आरो मानसि हारियाबो गोबां रंजायो बैसागो बोथोराव। जोङो आसिन दाननि अ सरि ओय दानानि जों जोबथा सानखालि जोङो मोसौ थुखैयो जोङो मोसौ बिहु नङा होमबा? जायखौ जोङो मोसौ बैसागो होननानै बुङो। मोसौ थुखियो बिदिनो दैमा दैसायाव लांनानै जोङो मोसौफोरखौ थुखिनानै जोङो मोसौनो माला गानहोयो आरो फथा फोनहोयो मोसौ सौनो जोङो बिदिनो जों रंजायो आरो जोङो गोदो खोनाबोदोंमोन सल'बाथा रोजाबनाय जेबा लाव जा फान्थाव जा बोसोर-बोसोर बारि एरलांबाय था बिदि जोङो मेथाइ खनबोनायखौबो जों गोदो नुबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुख खैखांनायनि उनाव जोङो दुब्लि फोथाराव हगारनानै होयो होनानै जोङो मोनाबिलि समाव जोङो मोसौखौ फुजा खालामो आरो। जेरै मोसौफोरनि दुरुंफोरखौ जोङो गोदानै सोलायनानै होनाय जायो। आरो मोनाबिलि समाव जोङो बर'फ्रा एकस' एक बिदनि मिथिंगायाव मोननाय ओंख्रिफोरखौ जों खनसायनानै जोङो जायो आरो। एक्स' एक बिद जा जुदि ओंख्रिखौ जायोब्ला जोंनि माने जोंनि बेमार आजारफोरा जाया होननानै आबै आबौमोनहा बुंलांनाय बे लेखानो बर'फ्रा दिनैबो जायो आरो गोखा गोखैखौ। आरो बे मोनसे जोंनि ट्रेडिसनेल जानाय आरो बेयो नैरोजा नैजिबा मायथायाइयावबो बियो जि आइ टेक मोनबाय आरो नोंथां नङा होमबा? जेरै जोंनि सा सानजा ओनसोलाव दख्लासे बर' रायजोआ दि बे गोख खा गोखैखौ नागिरनानै जायो बै दिनखालि बेयो मोनसे बुहुम दरबारावनो सिनाय जाबाय आरो बियो माने जिवग्राफिकेल इन्डेक्सआव हाब्बाय बियो। बर'फ्रा बेखौ जायो। गोबां मानसियानो दिनै फोथायबाय आरो जेनेबा बे आदारखौदि जों जायो। अ अब्ला आं सोंनो सानदों नोंथांनियाव बै बैसागोखौहाय नोंथांमोननियाव बोरैहाय फालियो जेरै एक थारिकनिफ्राय लानानै नोंथाङा स्नि तारिखसिम बोरैहाय खालामो खुङो नोंथांमोनहा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन जेनेबा जोंनियाथ' बर'फोरा बैसागुखौ फालिखायो नङा होमबा नोंथां ओ जोंनियाबो थिग बेबायदिनो नोंथाङासो दासो बुंलांनाय बायदि जोंहाबो बेबायदिनो मोसौनि बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो मोसौखौ जोंबो माने थुखैयो माने बे मोसौनि सानखालि बिदिनो माला गानहोयो बिदिनो फथा फोनहोयो बिसोरना मोदोमाव एसे गोसोम दुसुमै माने फोननाय जायो आरोना बिसोरखौबो।
औ।
बेनिफ्राय बेनिफ्रायहाय बिसोरखौ माला दिरुं गोदान होनाय जायो बिसोरनो आगोलनि दिरुंखौहाय गारनानै माने बिसोरनियाव गोदान दिरुं लागायना होनाय जायो।
औ।
अ बिदिनो ओमफ्राय गोखा गोखै जानाय नेमाबो जोंनावबो दोङो माने जों गामियावबो बिदिनो नुनो मोननाय जायो बिदिनो खाबथिंनानै। जेसे हायो एसे बुथुमनानै माने जिखिनिखौ मोनो गोखा गोखै माने नागिरनानै
औ
बेखौ माने जानाय जायो आरोना जोंनिथिंजायबो आरो जेनेबा बियो मोसौ बैसागुआ जोबखांनायनि उनावहाय जोंहा बिनि जोंना बिनिफ्रायथ' जोंहा मानसिनि बैसागु फैबाय नङा होमबा। जोंहा एक थारिक खालि जोंनि जोंनि जेनेबा सुबुंफोरनि माने मानसि माहारिनिया जागायबाय बे खालिनिफ्राय।
औ
बे -बे सानखालिथ' जोंहा माने मोनसे नेम दङ माने जोंहा गोदोर -गोलाव फोरा माने उन्दैफोरखौ माने बोर होनाय जेनेबा जोङो गथ' गथाय फोरा माने जेनेबा माने गामिनि गेदेर गोलाव गोरों मानसिफोरनिफ्राय एबा आबै आबौमोननिफ्राय माने बिसोरखौ थांनानै एसे मान खालामहैनांगौ बिसोरनिफ्राय माने जोङो बोर लानांगौ।
बोर होनाय बोर लानाया जायो आरो।
औ औ बिदिनो।
औ
जेनेबा गोदोरा उन्दैखौ बोर होबाय। जेनेबा जों उन्दैयाबो बिसोरखौ मान खालामामबाय बिदिनो
औ
जेनेबा जेनेबा जोंहा जेनेबा बिफायानो जाहैबाय जेनेबा बाबानि बिदायानो जाहैबाय माने बिसोरखौ जोङो माने न'आव थांनानै मान खामायनाय जायो आरोना बिदि आबै- आबौमोन थाबा माने बिसोरखौबो एसे मान खामैबाय।
औ
बेनिफ्रायहाय जोंहा नै थारिखनिफ्राय माने जोंहा जोंना बैसागोआ स्नि दिन जायो नालाय गामियावहाय। जेनेबा बैसागो फोरबो माने जोंहा रंजानायनि माने फोरबो बेयो मोनसे जोंनि बर' हारिनि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ जोंहा जेनेबा नै थारिखनिफ्राय जोङो माने जेनेबा खाम, सिफुं बिदिनो जथा सेरजा लानानै गाैबो सेंग्रा सिख्ला एबा बोराय बुरैनि बिदि हानजा थायो जों गामियावहाय जेनेबा गथ' गथायनि हानजाया एक्सट्रा जेनेबा बोराय बुरैनि हानजाया एक्सट्रा बिदिनो सेंग्राफोरनि हानजाया एक्सट्रा बिदि माने दोङ आरोना जों गामियावहाय बिदिनो जोंहा नै थारिखनिफ्राय माने गुबुन गामियाव माने बैसागुखौ माने मागिनाय जायो आरोना जेनेबा रंजाहैबाय बिसोर गामियावहाय ओमफ्राय एसे माइरं एसे सोरबा अननानै ओमफ्राय फैसाफोरबो एसे हरफायो।
औ
बिदिनो गुबुन- गुबुन गामियाव थांनानै जोङो खाम सिफुं लानानै मानो जोंनि निजिनि बर'नि माने मोसानायखौ दिन्थिफुंनो हैनाय जायो आरो ना जेनेबा दख'ना गाननानै जोङो बर'नि जोंनि ट्रेडिसनेल माने जोंनि जोमनायखौ जोङो गाननानै माने दख'ना बिदिनो आर'नाइ फास्ला बिदिखौ लानानै जोङो जोंनि मोसानायखौ माने दिन्थिफुंहैनाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथोआनो गोरोबफ्लेनाय जोंनि ओनसोलावबोहाय आथिखालाव बेखौ जों बैसागो लानानै फैनाय जाबाय नङा होमबा आरो बेखौ अपेन फिल्डआव जोङो मोसायो। जेरै नोंथाङा बुंलांलाय बायसानो जेनबा जोङो मानसि बैसागो नङा होनबा एक थारि जों मानसि बैसागोखौ फालियो मानसि बैसागोखौ जोङो ओ बोरैहाय फालियो होननानै बुंङोब्ला जोंनि बैसोआव गेदेर बिथांमोनखौ जों खुलुमो। गाव गायनि बिमा बिफाजों लोगोसे बिदा-बिबाजै बिदिनो आयं बिदिनो आबौ-आबै जेरै बिबथि बियादै गासैखौबो जोङो खुलुमनाय जायो आरो नङा होमबा? जोङो बेखालि जोङो बोर लानाय जायो आरो बिथांमोनाबो उन्दैफोरखौ बोर सानस्रियो। जेन बिनि उनाव नै थारिखनिफ्राय जोङो। बैसागो मोसानो ओंखारलांङा जेरै बर'नि दामनाय देनायखौ लानानै जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो बैसागोखौ जोङो गामि खाथिनि सेराव थानाय जों बैसागो माने गामिफोराव जोंङो मोसाहैयो। बेनिफ्राय जोङो स्नि तारि द' थारिख आरो स्नि तारिकाव जोङो गाव गायनि गामियाव मोसाफैसिगोन। आरो लास्टखौ जोङो गामियाव रंजायो आरो बाखि दुइ थारिख थिन थारिख सारि थारिखखौ जोङो। गुबुन गामियाव मोसाहैनानै जोङो लास्ट थारिखखौ जोङो गामियाव रंजानायखौ जोङो फालियो आरो आथिखालाव जोंनि साइडआवहाय आरो आथिखालाव जों बैसागोखौ जेनेबा जौस्रां लेभेलावबो लाबोनाय जाबाय नङा होनबा नोंथां जेरै सिथेस बैसागु मोसायो बैसागो जेव जा थिग बिदिनो जोङो। लांदां फोथारावबो जेरै कम्पिटिसन हिसाबै जोङो बेखौ बादायलायनाय हिसाबै जोङो लानानै फैबाय नङा होमबा बैसागोखौ। जेरै गामि गामिनिफ्राय जोङो लाइजाब हरनानै हांख्राय हरनानै दिनै जिल्ला आनसलिफोरा दिनै बेखौ जेरै अर्गेनाइस खालामो आरो बेखौ खुंफुंनानै हरो बैसागो रंजानायखौ। बेहाय जोङो ओ एमिसन न फैसा सिस्टेम लाया नाथाय बिसोरो मोसाफैनायनिसो बद'ला बिसोरो बिथांमोनहा फैसा मोनलांगोन आरो। आरो बेयाव कम्पिटिसन जागोन बेयाव बादायलायनायाव जायफोरा मोजां मोनानि बर'नि गाननायखौ लानानै मोजां बिथांमोनहा मोसानानै बिथांमोना नाम माने देरहासारगोन बिथांमोना जेरै त्रिस हाजार बिदिनो बिस हाजार बिदिनो फन्द्र' हाजार बिदिनो फार्स्ट सेकेणड थार्द बिदि प्राइज मोननाय जायो आरो। आरो बेजोंनो जोङो बेयाव मोसानायाव जोंनि बर'नि कालसाराव बेरखांजोबनांगोन जेरै खाम सिफुंखौ जोङो नांथारगोन नङा होमबा? जथा सेरजाखौ नांथारगोन थिग बिदिनो आ बेयावबो जाननाय-जोमनाया जेरै हौवासाफोरा जेरै गामसा गोथां, फालि गुफुर फास्रानि फालि थिग बिदिनो आइजोफोराबो दख'ना गोमो फास्रानि फालि लोगोसे ओ बिसोरो गोजा ब्लाउस गाननांगोन आरो बिसोरो संख'नि आसान गाननांगोन। फथा लानांगोन आरो गं गोनाखौ बिसोर खर'आव थेबनानै लानांगोन आरो बेफोर प्रपार गासैबो जाजोबासो बिथांमोना मोसानायाव बाहागो लानानै नाम्बार मोनगोन आरो बेफोर गासैबो जोंनियाव जानांगोन अब्लासो जोङो। बिथांमोनजों जों हागोन आरो बिदि नोंथांमोननि साइडआवबो जायोना नोंथां।
औ-औ जायो जोंनिथिंजायैबो बेजिबायदि माबा माने मा होनो बिदि जेनेबा फांसन खुंनाय जायो आरोना बिदि मिथिंबो जायो। मिथिंफोरावबो बिदिनो लिंहरनाय जायो गामि खाथि खालायावफोराव बिदिनो मिथिं खुंबा माने लिंहर नाय जायो आरोना जोंनि साइदथिंबो औ।
औ। अब्ला नोंथांमोननिथिंबो बिदि खालामनायखौ जों नुयो आरो नङा होमबा। औ जोंनि साइडआवबो आथिखालाव बेखौ बाहायनाय जायो। अब्ला नोंथांजों आं बर'नि ओ ओ जोङो फोरबोनि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। ओ जोंहा समाबो जाबाय सावरायनांगौख बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोननाय मोनबाय आंबो नोंथांजों रायलायनानै एसे।